औ नोंथां औ नोंथां
औ नोंथां खबरा मोजां ना?
दङ नोंथां बिदिनो गेजेरावनो
ओ ओंखामफोर जाबाय नामा नोंथां?
ओंखामा जोंहा जाथ'नाय जायाखै नोंथां नै दाबो मोनाखैनो संगासिनोसो।
अ नोंथा माथो ओंख्रि संगासिनो?
जोंहा बिदिनो दिनै एसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननांसिगोन मानो होनोब्ला जोंहाहा दिनै अनलाजों मेवाइ ओनिफ्राय दाउ दं एसे
हाब नोंथां खोनानानै खुदै गगुलायबायलै आंना नोंथां।
एसे गोथावबो जाहैबाय नालाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङबा?
औ दंथ'यो नै दा फ्रियावनो ओरैनो
ओ बिदिब्ला आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानैसो फन हरदोंमोन नोंथाङा सोलाबगोन ना?
सोलाबगोन नोंथां सोलाबगोन
ओ बे आयदायानो जाबाय जोंहा बर'फोरनि आबाद बा थांनानै थानायनि थाखाय बर'फ्रा मा मा आबादफोरखौ मावनानै बोरै जिउ खुंलाङो बेफोरनि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदोंमोन।
औ जागोन नोंथां जागोन।
ओ बिदिब्ला जागायदिनि नोंथां
औ दे दे दे
ओ गाहायै जोंहा माइ आबादनि अनगायै बर'फ्रा गोबां बायदि बायदि आबादफोरखौ मावनानै जिउ खुंबोदों गोदो गोदायनिफ्राय नो बर'फ्रा आबाद मावबोदों गाहाय आबाद हिसाबै जोंहा दासिमबो बर'फ्रा माइ आबादखौनो मावो जायखौ दैज्लां बोथोराव मावनानै मेसें बोथोराव बेखौ थिखोनानै थिनानै दोननानै बेखौनो जाबाय थायो बर'फ्रा नाथाय बिनि अनगायैबो आथिखालाव समजों लोगोसे बर'फ्रा माइ आबादनि अनगायैबो माइ आबादखौ दोन्थ'नानैब्लाबो बा माइ आबाद खौ मावनायनि अनगायैबो माखासे गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनबावो जेरै गोरान आबादफोराव बायदि बायदि आबाद मावनो हाय मावनायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालनि बर' न'खराव जोङो नैबे नैबे समखौ जों नायोब्ला आथिखालाव बर'फ्रा गय आबाद बा गय बिफां गायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो नोंथाङा
नंगौ नोंथां नंगौ।
थारैनो बर'फ्रा आथिखालाव गय बागान बानायनोबा गय आबाद मावनो गोबां गोसो होनायखौ जों नुनो मोनो जेरै गय आबादखौ मावनो थाखाय बा गय बिफां गायनो थाखाय गिबियाव जोंहा बोरि हा जाय हायाव दै हाबा बोरैहानि गोनांथि जायो आरो बेखौ सिगां हालेवना लाग्रोनाय जायो आरो जेब्ला हालेवनानै हाया मोजां जायो अब्ला बेखौ गायो। बा सोरबा सोरबा हालेवालासिनोबो गायो बिदिब्लाबो जों जानायखौ नुनो मोनो नाथाय हालेवोब्ला जों बांसिन मोजां जायो होननानै खोनानो मोनो बेयाव गायनो थाखाय गिबियावनो जोंहा गय फुलिनि गोनांथि जायो गय फुलिखौ जोङो गय फिथाइनिफ्राय जों बानायना लानो हायो जों जेराव हाखौ जावग्लिनानै जों सिरियालै गोलावै जों फिथाइखौ फब फबबो जों फुलिखौ मोननो हायो जेब्ला नै थाम बोसोरनि उनावनो जों बे फुलिखौ जों जावनानै गायनो हानाय जायो। नाथाय आथिखालाव जोङो माखासे गय फुलि मोननो हायो जेराव जोङो जाय शिलं साप्लााय होननानै बुंनांगोन जाय गयफ्रालाय नों गाहाय गाहायाव थायो बेफोरखौबो जों गायनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ।
मैसौ गायनो थाखाय गाहायै खरान बोथोराव गयखौ गायनाय जाया मानोना गयनो जोंहा गया गय फिफाङा गोरानबाथाय जोंहा बिलाइआ रानलांजोबो बेनिखायनो गय बिफांखौ गायनो थाखाय गाहायै बांसिनै सैथ्र' आरो बैसाग दानाव गायनाय जायो जेराव गायखांनाय लोगो लोगो बैसाग, जेद, आसार बेफोराव गोबां जोंहा अखा हायो, अखा मोननानै गय बिफांफ्रा दानस' जानाय रोदाफ्रा जेराव जावखुनाय समाव बिफां फुलिनि रोदाखौ दानस'नाय जायो बेफोरो रोदोमफिननो थाखाय बा मोजाङै हायाव हाबनो थाखाय खाबु मोनो जेराव बैसाग जेठ आसारफ्राव अखाफ्रा गोबां हायो बेनिखायनो बैसाग जेथाव जों बांसिन गय बिफांखौ गायनाय जायो।
औ औ।
आरोलायनो बर'फ्रालायनो बय गय फिफांखौ गायोब्लालायनो गिदिं गिदिं गाइयोब्लालायनो गया खर' सानाय जायो फिथाइ थायोब्ला बेफोरबायदि बायदि बायदि फोथायनाय नुनो मोनो आरो खायसे खायसे गयआ सानदुं नांबाय थानानै बिनि फिफाङा देरब्लाबो बिनि खावसे बाहागोआनो फिफांनि खावसे बाहागोआनो खामलाबजोबो आरो बिनिफ्राय बे फिफाङा बेफोरबायदि गाज्रि जानायनिफ्राय बर'फ्रा बारग'नो थाखाय बर'फ्रालायनो जावखुनाय समाव जाय गय बिलाइआ बा सानजाथिं थानायखौ सानजाथिं सोनाबहा थानायखौ सोनाबा थानायैनो गायनांगौलायनो जाउखुना लाबोनानै बिदिनो गायनांगौ बेखौ सिनायनो थाखाय। गय बिलायाव
औ
बर'फ्रा गान्थि खानानै लानाय जायो आरो बे गान्थिया जेथिं दंमोन जाउखुनाय समाव बेबायदिनो गाइयो। आरो बिदि गाइयोब्लालायनो गयआ बेबायदि खामलाबा आरो जेबो बेराम जाया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आरो गयखौलायनो हायोब्ला फांसे फिफांखौनो दाबसे जायगायाव गायखांनानै आरो बोसोरसेनि उनाव आरो बेखौ जावखुफिननानै आरो दाबसे जायगायाव गायनानै आरो बोसोरसेनि उनाव बेखौ जावखुफिननानै आरो जायगा सोलायनानै गाइयोब्लालायनो रोदाया जावस्रो जाबाय थानायनि थाखाय गययालायनो गाहाय गाहायाव थाइयो आरो गयआ खोमथा खोमथा जायो होननानै जोङो गोबां माखासे गय आबाद मावगिरि बा गय गायगिरि बिथांमोननिफ्राय जोङो जों खोनानो मोनदों बेफोरबायदिनो थार बाथ्राखौ जों थारखौनो बुंनांगोन आंबो माखासे मेगनजों नुनो मोनदों जेराव रोदाया जावस्रुजाबाय थानायनि जाहोनाव गयनि जा मुसुगुर बायदि बिनि दुनायखं सिरिलांनायाव माखासे सिन जानानै थायोना नोंथां।
औ औ।
बेफोरो माने बेफोरबायदि ओ खेबथाम खेबब्रै जावखुजानानै गायनाय गयआ गयनि बे मुसुगुरा माने फिसा फिसा जायो माने थाब थाबनो माने फिथाइफ्रा थाइयो आरो गाहायाव आखाइजोंनो मोनहा हानाय बेफोरबायदियावनो माने गाहाय गाहायनिफ्रायनो जायफोरखौ जों थायलांनायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदिनो जोंहा गय आबादा मोनसे बर'फोरनि मोनसे आजिखा ओ दानि मुगायाव गाहाय आबाद जालांबाय माइ आबादनि अनगायै जों गय आबादखौबो बर'फ्रा गोबां बोजबबाय नानै लाबाय जेराव गय आबादनि अनगायै गय बिफाङावनो जोङो माखासे गुबुन गुबुन जेरै मस्ला होन आरो फाथै आरो गय बिफांनि गेजेर गेजेर जोंहा थालिर बिफां आरो बिनि गेजेर गेजेरनो जोङो नारें आसि बा लेबु नारेंनि बिफां आरो आनारस बिफां बायदि बायदि जों आबादखौ मावदेरलांनो हायो जेराव गय बिफाङा गोजौआव थांबाय आरो बिनि गाहायाव जोङो बेफोरबायदि माखासे आबादखौ मावनो हाबावो आरो गय फिफाङावनो जोङो मस्ला आरो फाथै बिदि आबाद मावनानै जों डाबल इनकाम खालामनो हानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो आरो नोंथा बेफोरबायदि मावनानै आथिखालाव बर' फ्रा न'खर खुंगासिनो आरो नोंथां बिदिनो नोंथांमोननिथिं मावनाय माखासे जाय आबादखौ मावनानै बर'फ्रा जिउ खुंदों बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथां।
आं जोंनि ओनसोलथिं मावनाय आबादखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै
औ नोंथां
जेरै जोंहा बर'नि आबाद गाहाय आबाद होनोब्लाथ' जोंहा माइ आबादखौनो होननानै बुंनो हायो
औ नोंथां
नाथाय बर'नि गाहाय गाहाय माइ आबाद होननानै माइखौ जोंनि ओनसोलाव एसे बां मावनायखौ नुनो मोननाय जाया आरोना नोंथां मानो होनबा जोंनि बे जायगायाव माने जोंनि ओनसोलथिं इसेबां दैनि सुबिदाबो गैया नालाय
औथ'
माइ आबादनि अनगायै जोंनि ओनसोलाव जेसेबां खि आबादानो आबाद दं बिनि बे गासिबो आबादखौनो मावनायखौ आं नु फ्रामजोबो आरोना जेरै जोंहा आथिखालावथ' गोदान गोदान आबाद मावनो लानायखौ जों नुनोसै जेरै जों रबार बागाननि आबाद नारें लेबुनि आबाद बिदिनो जोंहा ड्रागन बिफांनि आबादि फिथाइनि बेनि अनगायैबो बैग्रिनि आबाद बिदि गोदान गोदान आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो जों रबार बागाननि आबादखौ सावरायनो थाङोब्ला जों बे रबार बागान आबादखौ रबार बागानखौ माबोरै आबाद खालामो होननानै ना नायोब्ला जों मोननो हायो जेरै जों बे रबार बागानखौ खालामनो थाखाय बे आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा माखासे हानि गोनांथि जागोन जाखायो मानो होनोबा जोंहा जिखुनु जिखुनु आबाद मावनो थाखायनो जोंहा माखासे लांदां जायगा हानि थाखाय गोनांथि जाखायो बेबायदियैनो जोंहा रबार बागानखौ रबार बागानखौ मावनो थाखायबो बिदिनो हानि गोनांथि बिदिनो जों बेखौ जि जायगायाव रबार बागानखौ गायगोन बेखौ जोंहा एसे एनै साफा खालामग्रोनानै लाबाय बा खनसेसो फिनसेस एसे हाल फिनसे एसे हालेवनानै दोनबाय आरो ना हाग्राया गिदिरा एसे थैनाय बायदियै
औ औ
बिदि बिदिनो जोंहा बेखौ हा हालेवनानै खेनसे हालेनायनि गेजेरजों हाग्राया एसे जेब्ला रेबो अब्ला जोंहा बेयाव जिबायदियै बिफांखौ गायगोन बिनि जखा बिदिनो जोंहा ओ दाइन बा बिदिनो गु बाजि इ बिदिसो फुट लानानै जोंहा माने डिसटेन्स गोजानखौ लानानै जोंहा मोनसे जखानि गायलांसिगोन आरो ना सिदा सिदा महर सि माने बिफांखौ समायना नुनायनि थाख खायबो गायलाङो
औ औ
बिदिनो जोंहा गायबाय जेब्ला बे रबार बागानखौ गायनो थाखाय बे बिफां जानो थाखाय जोंहा माखासे फुलिनि गोनांथि जायो
औ
रबारनि फुलि बे फुलिखौ जोंहा माबोरै बानाय बानायो होनब्ला जोंहा एसे माखासे आदब खान्थिजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरै जेरै जेरैहाय जोंहा बे रबारनि फुलिखौ बानायो होनोब्ला जोंहा माखासे बे बिफांनिनो बेगर बा फिथाइ बिनि फिथाइनि सिङाव थानाय बेगर बेखौ जोंहा सो गिबियाव जावैग्रोनांगौ जायो आरो ना जावैनो माने जोंहा बे बिफांखौ एसे एनै हायाव बेगरखौ हायाव थु नानै होबानो बे बेगरा गाजा हरनो थाखाय बिजौ बिजौ थफा थफा ओंखारबोयो आरोना अब्ला थफ्ला थफा थफा ओंखारबोयोबा जोंहा बेखौ एसे जि बुस्थु बेगरफ्रा खिलिदों बेखौ एसे बोथ्रोदनानै आलदायै जोंहा गायफिननो हायो आरोना बिदि गायफि नायावनो जोंहा बे रज'नाया रज'बाय जेनेबा जोंहा एसे फिफां महरैबो जाबाय बिदिनो जान्दिसे मानसिनि जान्जिसे जौबाय जेब्ला बे जौऔब्ला जोंहा बे जौनाय बिफांखौ डाइरेक्ट गायोब्ला जोंहा आथ बिनि आथाया खामानि होआ बा बिनि आथाया जेबो मुलाम्फा गैया होननानै मिथियो आरो ना मानो होनोब्ला बै जि डाइरेक्ट बेगरखौ जावैनानै डाइरेक्ट गायनाय बिफां बेहा माने जेबो माने आथाया जेबो खामानियाव सलिया होननानै मिथियो आरोना बे खौ बानायनो थाखाय जोंहा माखासे रबार बिफांनि बिमा थायो माने
औ
रबार बिफ रबार रबार बिफांनि बिमाया माने बै बिमानिफ्राय ओंखारनाय मेगन जि जोंहा दालाय खिलिनो थाखाय मेगन थायोना
औ औ
मेगन ओंखारबोयो जेरै फिसा फिसा दालाय खिलिनो थाखाय जोंहा थफा बेरखांनाय बायदि जेरै फुलि रज' जेनो ना बिदि ओंखारबोआ होमबा नोंथां
औ नोंथां बुङो
बिदि ओंखारनायखौ जोंहा जि बै बेगरखौ गायनानै फुलिया जान्जिसे जानाय सम जाबाय बे समाव जोंहा बै बिमानिफ्राय बै मेगन ओंखारनाय बेखौ हाखानानै लाबोनानै बिगुरैनो जोंहा जि फुलि बानायगोन बेखौ जोंहा बेयाव बे हाखानानै लाबोनाय बिगुरनि समान हाख'नानै बेयाव आथाजों सिथाबनानै होयो। बिनिफ्राय जि बिफां बेगरनिफ्राय रुजुनाय बेखौ हास'नानै होयो।
अह।
बिनि उनाव बिनि उनावसो बै जिखिनि बिमानिफ्राय लाबोनाय बै गाजा बेरहांनाय फि बे दालाय हरनो थाखाय बे खिलि बोयो आरोना बे खिलि बोयोबासो जोंहा बै खिलिनाय जि फिफां जाबोगोन बिसो जोंहा रबार बागाननि गाहाय फि फां महरै बाहागो लायो आरोना बै फिफाङा देरोब्लासो जोंहा बै फिफांनि आथाखौ बहनोब्लासो जोंहा माखासे खामानियाव जायो होननानै मिथियो आरोना जेरै जोंहा बे फिफाङा जायोब्ला बे देरोब्ला बिनि आथाखौ बख'सिगोन बख' हानानै बिनि हानायनिबो माखासे नेमफोर दं। जोंहा माने बे लबार बिफांखौ आथा दिहुननाय समाव इसेबां माने बै सिंनि मोदोम जे बिफाङाव जे मोदोम थायो बिगुरनि उनाव
औ।
बिसिम मोनहैजालायसे हायोब्ला जोंहा बै बिफाङा एसे माने जाखांनायाव गोब्राब जायो आरोना।
औ औ।
बिदिनो बिनि आथाखौ दिहुननानै जोंहा फानो आरोना नानानै बिदिनो, दे होमबा नोंथां जाथ'सिगोन नामा जोंहा थाइमाबो जाबाय ना?
औ दे दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे।
औ दे दे दे।